हेल' हेल' म नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनादों
औ नोंथाङालाय दा मा खालामगासिनो दं?
आङो ओरैनो दङ फ्रियावनो
ए नोंथाङा एसे खुगा खाथियाव लानानै रायलायलाय मबेलखौ
अ नंगौना एसे प्रब्लेम जा
औ एसे माथो एिरि खोनानो मोननाय जादों औ दे दा दा मोजां खोना आरो
अ अ
औ मा खालामगासिनो दं नोंथाङा?
ओरैनो जिरायना दङ नोंथां। उ
आ
नोंथाङा एसे आनद्रायनानै थाहैलाय नोंथां। अ नोंखो होनदों एसे अबेबाफोर गोजानाव एसे साइदआव आनद्रायना थाबा मोजां खोनांगौमोन आरो रायलायनायखौ।
नोंथाङा आंनि माथोखौ खोनानो मोनाखै नामा?
खोनादों।
औ औ औ औ
बे नोंनि बेग्राउन्डाव थानायनिखौसो एसे दावराव खोना फैनाय जादों आरो
ए दालायनि थांनो थायो
अ दायो मोजां खोनाबाय दे
औ मा ओंख्रि जाखो नोंथां?
अ ओंख्रियाथ' जोंना दालि मैथा बांगालसोमोन नोंथां।
औ
नोंसिनालाय मा ओंख्रि नोंथां
आंथ' नै न'आव जानाय जादियासै। गामि माने खुरमा जाथि बिदिनो जानाय। बिसिनाव आङो माइ गायनो फैैदोंमोन नालाय ओंखाम जाहोहरबाय। ब्रयलारजों आलु ओमफ्राय खांख्रिखला। ओमफ्राय मैथाजों नामोन
अ नंगौ नामा जोबोद गोथाव माथो ओंखिरया नोंथां।।
औ
खोनानानै जानो लुबैलायनायसो मोनबाय आंहा
नोंथाङाबो जानो हागोन। नोंथाङालाय दासान्दि मा खालामगासिनो दङ
फै आङो नोंथां गायनाय फुनायावनो मुखुब जागासिनो दङ।
औ नोंथांमोना न'आव गायनाय फुनाया जोबथ'वाखै नामा
जोंनाथ' जोबथ'वाखैमोन नोंथां
ए
नोंथांमोननियालाय जोबबाय नामा
औ नोंथां दाख्लैसो दा बिदिनो जोबदोंमोन आरो ओमफ्राय जोंनाथ' हाया म दै लामा नालाय दै लामाखौ खावसे गायनो थाबाय आरो ओमफ्राय दायो दै लामाखौ बिमा बिफा गायदों आरो गायगासिनो दं बायनो
अ अ नंगौना
न'आवलाय जोब्बाय नोंथां बिदिनो खाथि खाला माइ गायनानै दंथ'यो दायो
सिगां दे नोंथां दे
औ
जोंनियाबो जोबथ'वाखै नोंथां आं दिनैसिमबो गायबाबो गायबाबो जोबनोनो रोंला माथो दे
औ दैज्लां बोथोर नालाय गायनाय फुनायावनो सम थांखायो
औ नंगौ नोंथांमोना दा ओरैनो मा मा खोथियाखौ गायनाय जादों दा
जोंहालाय ओरैनो रन्जित ओमफ्राय मासुदि ओमफ्राय रन्जित मासुरि फाथा फाति बिदिनो गायनानै दंथ'यो आरो
अ नंगौ ना हेलौ
हेलौ
हेलौ नोंथां
हेलौ नोंथां हेलौ नोंथां नेदा एसे प्रब्लेम जादों खोमा नोंथांनिया
हेलौ नोंथां
औ खोनादों दासो मोजां खोनादोंमोन आङो नोंथां
हेलौ नोंथां औ नोंथां दासो खोनानो मोनदों
औ नंगौ ना
औ नोंथांमोनालाय मा मा खोथिया फोनाय जादों
अ जोंहानाबो बेनो नोंथां नोंसि
औ नोंथाङा खिन्थानो हागोन नामा ज बेे जोङो माइ गायनानै मा खालामनो हायो माइखौ जों मा खालामनाय जायो?
अ बेनि सोमोन्दै नामा नोंथां?
औ नोंथाङा खिन्थानो हागोन नामा?
ए दसैब्लाबो खिन्थाना होनसै नोंथां समखौ दिहुन समख समखौ नायनानै औ औ खोनागासिनो नोंथां।
नोंथाङा खिन्थानो हागोन नामा दायो?
औ खोनादो ना खोनायाखै नोंथाङा?
खोनादों खोनादों। नोंथाङा खिन्थानो हागोन नामा?
औ औ नोंथांनिया एसे नांथा नांथा जाबाय थादों। खोनानायाव औ
औ
जोंथ' माइ गायनानै खेथि खालामनानै ओ जिउ खुंबोना खुंबोग्रा सुबुंखा गोदोनिफ्रायनो नङा होमबा?
औ
औ बेजोंनो जोङो जिउराहानि लामा दिन दिन्थिलाङो आरो नोंथां जोङो गायनानै फुनानैनो माब्लाबा बेजोंनो माइ माइरंखौ फाननानै जोङो खरस खालामना जानो हायो।
औ औ
होनांगौ संख्रि बानलु थाव बायदिसिना न'खरनि आरो
औ बेफोरखौ आरजिनो हायो आरोना बे बुस्थुखौ गैयै बुस्तुखौ आरजिनो हायो आरोना।
औ नोंथां एसेबो बे बे बेरे बे खोनाबाय थादों।
खोनायाखै होमबा?
मोजां ससे मोजां खोनायो ससे मोजां खोनाया इदि जाबाय थादों आङो
नोंथां बिथिं बांद्राय नेटखौनो नाङा नालाय बिदि मा जानांगौ इदिबालाय
औ नंगौना?
औ।
उम आंबो ओरैबा ओरैखो थांगासिनो दं नोंथां नेटनि थाखायनो।
औ बिदिनोसै मालायनाव
औ आंनाबो एसे दिगदार जानो नागिरो।
औ
आलायनि दुब्लिथिंसो खारलांना रायलायहैनांगौ जायो।
औ औ
औ दासो एसे आराम खोनाफिनलायबाय राय्लायनायखौ नोंथां। आं दसे सिरि थाहाबनानै रायज्लायफिननो नागिरबाथाय मोजां खोनाया जाफिनो।
औ नोंथांमोनालाय मा मा खोथिया फोनाय जायो न'आव?
जोंहाथ' खोथियाखौ रनजितबो फोदों आरो माइब्राबो गायदों जोंहा देग्लाय।
औ
माइब्राखौनो एक बिगासो गायखाबाय जोंहा देनां मागोआव फिथा जानांगौ नालाय
औ औ
नोंथाङालाय मा मा फिथाखौ जानानै मोजां मोनो
फिथाफोरखौलाय आङो बांसिन थावनि सिथावखौ गोथाव मोनो ओमफफ्राय एन्थावखौबो गोथाव मोनो गाइखेर साहाजों औ मा मा जाथावो नोंथां
औ आंथ' मागोआवहाय फिथा एन्थाब सावो आरो थावनि सावो आरो
औ
आरो फिथाइैनो थाबाबो अनेक रोखोमनि सावनो हायो नालाय जोङो
औ औ
औ सिबिंनिबो सावनो हायो आरो नारेंखलनिबो सावनो हायो
औ
आरो गुरखौबो
औ
नोंथाङालाय बबेखौ जानानै साबसिन मोजां मोनो एन्थाब फिथाइनथापनि मदाव
फिथाइनथाबनि मादावथ' अ नारेंखरनि बेखौ गोथाव मोना आरो नालेंखजों बानायनाया
अ नंगौ दा
औ नोंथांमोनालाय लारु
हा
लारु खालामगोन ना खालामा न'आव
अ खालामो लारुखौबो खालामनायालाय
औ
आं थांनाय मागोआवथ' आङो लारुखौ बानायनाय जायासै आरो
औ औ
बेलेग बोसोरफ्रावथ' आं बानायनाय जायोमोन थांनाय बोसोराव खेथु बानायनाय जायासै
औ
अ नोंथां जोंना समा जाबाय बिदिब्ला औ औ दोनथ'नोसै बिदिब्ला
हेल'